नोंथा। खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
ओ गोजोन सानजोफुनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। बेयाव नोंसोनाव गथ' फोरोदोङोना गारि सालायनाय। औ दा नोंथाङा आंजों दसे सम होनो हागोन ना।
औ रालायजागोन नोंथां।
औ माने ओम बर'फोरनि टपिक्सनि बागै रायलायगोमोन आर' बर'फोरनि फोरबोनि बागै माने बर'फोरा माने। ओ बर'फोरा मा-मा गानो मा-मा। बिदिनो मा-मा फालियो औ। दे बिदिनो उम नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आंनो।
बर'फोरनि कालसारनि बागै बुंबाथ' बिदिनो। बड' बर'फोरा इदिनो दख'ना गानो। इनिफ्राय। दख'नाया गोबां रोखोम दिङो मोनथा मोनब्रैसो दोङो आरो इदिनो न'आव थानायावबा ग्रा बिदिनो आरो मोसानायाव गानग्रा। आरो बेरायनायाव गानग्रा।
औ नंगौ नोंथां औ। बर'फोरा। खेराइ मोसानायाव मा दख'ना गानो बेखौ फोरमायना होदो।
दोङो नोंथां। हेलै' नोंथां। हेलै' नोंथां।
अ मा नोंथाङा मिथिगोन दा खोन्थानानै आं बारा मोन्थिया।
औ आं बर'फोरनि बागै एसे फोरमायना होनोसै। आ बर' फोरा माने आइजो माहारिया माने बिदिनो खेराइ मोसानायाव ओ गोमो गाबनि दखना बिदन गानो आरो ना नोंथां। बेबायदि नो आर'नाइ, बिदिनो आर'नाइ गोजा ओ बिदिनो ब्लाउस गोजा, बिदिनो गाननानै खेराइखौ मोसायो आरो ना बिदिनो गोबां रोखोमनि खेराइ मोसायो जेरै- दाउस्रि देलाय मो दावस्रि देलाय मोसानाय, मोसाग्लांनाय मोसानाय बिदिनो गोबां रोखोमनि मोसायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो बर' बर' हारिमुनि बांसिन ओ मोसानायनि गेजेराव बांसिन मिथिनाया बागुरुमबा मोसानाय, बेयो जाबाय जोंनि बर' बर'नि मोनसे कारसा कालसारनि मोनसे डेन्स मानि अ सिनायथि आरो नोंथां। बेबायदिनो ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होबावनो हा गोनना नोंथां? हौवाफोरा माने बैसागो मोसानायाव मा गाननानै माने मा ड्रेस गाननानै मोसायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ बैसागो बैसागो मोसाबा ओ सेंग्राफोरा बांसिन गामसा गानो, औ गामसा ओमफ्राय आर'नाइ लायो, ओमफ्राय फावरि खायो, जानजियावबो माबा खायो फालि
औ नोंथां
लागानो गिन्दिबो गानो सोरबा सोरबा औ बेखिनियानो
औ आ बैसागु होनबाथ' जोंनि बर'नि मोनसे माबा नङा होनबा नोंथां बैसागु होनबाथ' जों बर'फोरा ओ फालिखायोना नोंथां बेबायदिनो ओ बैसागो खौ जोङो स्नि सान फालियो नोंथां। ओ बिनि गेजेरावनो जोङो ओ फार्स फार्स्ट माबा खालि जोङो मोखौ थुखैयो आरो से से थारिख खालि जोङो आ फुजा बाथौ फुजा फालियो आरोना नोंथां। बिदिनो जों बाथौ फुजा फालिनानै ओ गेदेरा उन्दैखौ, उन्दैया गेदेरखौ बिदिनो सनमान ला यो नोंथां बेबायदिनो बोर सोर लालायो बेबायदिनो जानाय-लोंनायजों माने बिदिनो फालिनायजों बे से दान बे से थारिखखौ बारहो हरो बेबायदिनो ओ इ स्नि सान फालिनायनि गेजेरजोंनो आरो बर'फोरा आ बिदिनो बागु ओ सरि बिदिनो बोराय बुरै, सेंग्रा-सिख्ला, गथ'-गथाइ बिदिनो ज' ओंखारनानै मोसालायो आरो। न' न' मागि लायो बिनि गामियाव बिनि, बिनि गामियाव बिनि बिबायदिनो मोसालायो बेबायदिनो आरो ओ मोसानानै माने मोननाय रां खौ बा मागिनानै मोननाय माइरंखौ बिसोरो जयैनो रायलायनानै फाननानै माने बिदि नो दाबसे फिल्डाव बिसोरो माने जयैनो बैसागुखौ बिदाय होनो थाखाय माने बिसोरो ओ सासे बा सिंगार बा गावसोरनिफ्रायनो माने बिदिनो ओंखारनानै बिदिनो खाम जथा जथा सिफुंखौ लानानै बिदिनो बिसोरो ओ बैसागु खौ बिदाय हो आरो ना जानाय लोंनायनि ओ गेजेरजोंबाबो नोंथांमोननि गामियाव माबायदि बैसागुखौ फालियो एसे फोरमायना होनो नोंथाङा?
मा होनदोंमोन नोंथां?
नोंथांमोननि जायगायाव बैसागोखौ माबोरै फालियो बेखौ एसे फोरमायना होदो नोंथाङा?
जोंनि गामियाव बैसागोखौ ओ ज'यैनो गामिनि गामिनि रायजो राजा खौसे जानानै मागियो। ओमफ्राय मोसायो रंजायो न' न' हाबलाय लायो ओ गामियावनो आरो गुबुन गामियावबो थाङो। मोसानो ओमफ्राय बे रां मोननायखौ ज'यैनो रायजोफोरा खाना जायो।
औ नांगौ नं
औ। बिदि फालियो आरो जोंनि
औ नोंथां नंगौ। बर' हारिया गावनि राव औ नंगौ जोंनि गामियावबो बेबायदिनो बर' हारिया गावनि राव गावनि हारिमुखौ लाखि नो थाखाय जिउ खुदोंमोन। माने ब र' बर'फोरा बेबायदिनो ओ गाव गावखौ सिनायथि होनो थाखाय गावनि ओ ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननानै माने गावखौ सिनायथि होयो। माने बर' बर' दख'ना गानोब्ला जों बर' होननानै माने जोंखौ बर' होननानै सि सिनायखायो आरोना गुबुन हारिया। बेबायदिनो जोङो औ बेबायदिनो जों गुबुन हा गुबुन हारियाव थांबा जों दख'ना गाननानै गुबुन हारियाव थांबा बेलेग हादोराव थांबा जोंखौ बर' होननानै सिनायखायो। नङा होनब्ला नोंथां? औ। बेबायदिनो गुबुन हारिनि ड्रेसखौ गानोब्ला जोंखौ बर' नङा साननानै बिसोर गुबुननि हा गुबुन हारि सानो बिसोर गुबुन हारिनि मानसिफोरा। बेबायदिनो जोङो माने जोंनि हारिनि दख'ना जोंनि हारिनि द्रेसफोरखौ माने गाननो नांगौ आरो ना। बेबायदिनो जोंनिया ओ बे ड्रेसजोंसो सिनायथि जायो नालाय हारिया औ। बेबायदिनो आरो बर'नि ओंख्रि, औ बुंलाय नोंथां?
अ दे बुंनाय नों मा बुंनो नागिरदोंमोन?
औ बेबायदिनो ओ बर'फोरा माने ओ ओंख्रि माने बर'फोरनि ओंख्रि सं ओंख्रिखौथ' मिथिखायोआनो नोंथाङा ओ अनला दाउ इदिनो सबाइ साम', सबाइ दाउ आरो इदिनो अमा नारजि बेफोरखौ माने जोंनि बर'फोराल'सो बेबायदि दि संनो रोंगौ नालाय नोंथां। औ बिखौ आरो गुबुन हारिनि फोरा माने जोंनि बेखौ मोनजाबाथाय गुबुन हारिया माने जोंनि माने टेस्टखौ माने बे ओंख्रिनि टेस्टखौ मोजां मोनो आरोना। बिनिखायनो जोंनि बर'फोरा एसे बिसोर जाबाथाय बिसोरो बाहायबाबो मोजां मोनो आरोना। बिनिखायनो जोंनि बर'आ एसे गोजोननाय मोनो आरो। गुबुन हारिफोराव बेबायदि ओंख्रि संनाय नोंथाङा मालाबाफोर मोनजाफेरबाय नामा खोनाफेरबाय नामा?
खोनाफेराखै।
औ नोंथाङा मा ओंख्रिखौ जानानै नोंथाङा मा ओंख्रिखौ गोथावसिन मोनो खोन्थाना होनो हागोन ना? बर'फोरनि मादाव बर'फोरादि जायो।
साम' बेनिफ्राय नोरसिं मैगं आरो औवा मेवाय अनला खारि
औ।
औ
औ साम' ओ दे बुंलाय नोंथां?
बेनिफ्राय मा खारदै खारै माबा
औ नोंथां
ओम
बेबायदिनो खार औ दे बुं
ब-बर'फोरा बिदिनो खारै ओंख्रिजों बांसिन जायो
औ नंगौ नोंथां
ओंख्रि
औ
बेनो
औ ओ औ बर'फोरा माने अनला ओंख्रि माने अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायना होनोसै नोंथां माने बर'फोरा अनला खारैखौ मारै सं सङो होनोब्ला ओ बेखौ माने बेदरजोंबा अनला दाउ संगोनखौ माने फार्स्ट आवनो अनलाखौ सोमनानै लाग्रोबाय माइरंखौ बे माइरंखौ सोमनानै लाखांनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ सोमनानै ओ बेखौ बोखांनानै बेखौ दैया रानबा नाथाय बिनि माबाखौ देबाय देनानै बा गाहेनबा औवा आगोलाव बेखौ देनानै लायो आरोना जों बर'फोरा बेखौ देनानै लाखांनानै बेखौ दोननानै ओमफाय ओ दाउ दावजों सं संगोन नालाय बेखौ दाउखौ सिथारनानै साफा खालामनानै बेखौ गोदानानै माने साराय साराय माने सारायाव आरो अर माबा लागायनानै बेखौ एवफ्रामना लाग्रोबाय फालौ सालौ मस्ला स स्ला होनानै बेखौ एवफ्रामना ला नि उनाव दै होबाय आरो बे दैया गोदौबाथाय जोङो अनला गुन्दै देना लानायखौ होनाय जायो बेबायदिनो जोङो अनेकथा मैगंखौ माने संनो हायो आरोना नों
औ मा माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो बे मा माइरंखौ बाहा
बांसिन बेयो ओ बिदिनो माइरङआ ओ बांसिन बेबायदिनो जायखिजाया माइरंजोंनो अनलाखौ बानायनाय जायो आरोना जे जिखुनु औ रन्जित आरो बिदिनो परिमल आरो बायदि माइरंदोनो बानायनाय जायो आरोना अनलाखौ खौ गासैबो माइरंजोंनो अनलाखौ बानायनाय जायो जों नोंथाङाबो अनलाखौ जानो मोजां मोनो नामा नोंथां?
औ मोनो ओमफ्राय आरो नोंथाङा मागो मागो फोरबोनि बागै एसे बुं
मागो फोरबोआवथ' जोङो अ-अनला माने ऐ माइ माइरंखौ माने मगोआव बेबायदिनो फिथा सौराय जानाय जायो होनोमबा नोंथां बेबायदिनो गोबां फिथा जानाय जायो माइब्रा माइरं माइब्रा माइरंखौ देनानै लाग्रोबा लाग्रोनानै बेखौ थांनायनि उनाव बेखौ माइब्राखौ फिथा सावनो हायो आरोना नोंथां बिदिनो थावनि फिथा फिथा एन्थाब थावनि फिथा थन्ड थाब बानायनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो अनेक दा फिथा बानायनानै जानो हायो नोंथां
औ मागो फोरबोनि बागै आं एसे बुंना होनसै
औ नोंथां
मागोफोरा मागो फोरबोआ बर'फोरनि मोनसेबो फोरबो बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबाय थायो
औ नंगौ नोंथां
औ मागोआव जोङो बेलागुर सावो
औ नंगौ नोंथां
उम लावखार लावखारफोरा
औ नंगौ नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि रायलायनाय नोंनि समाबो जाबाय बिदिबा दोनथ'नायसै नामा नोंथां
औ दे
बेफोरबायदि फोरबोनि बागै रायजलायनो मोननानै गोसोखौ जोबोर मोजां नांबाय औ गोजोनथों नोंसां दे